नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां बुंजागोन
औ औ दा जोंनि हाबा गोदोनि हाबा हाबा माबादि नेम खान्थिफोर बेफोरनि बागै रायलायगोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोदो बर' फ्रा माबादि हाबा खुङोमोन माबादि हाबा जायोमोन मा मा गोरोबलायनाय दं दासिमबो मा मा गोरोबलायि दं
औ बे जोङो हाबा बुङोबाथ' बर' न'खरफ्राव गोबाङैनो जोङो हाबा जानायखौ नुनो मोनो हाबा जानायाव बेवहाय जोंनिया जेनेबा सोरबा बा फिसा हौवानो माने हिन्जाव लाना फैनाय एबा सोरबाबा फिसा हिन्जावखौ गुबुननो हरनाय बिदि हाबाखौ जानाय नुनो मोनो बेवहाय जोङो हाबा बुङोब्ला हाबा मोन से जानोबा जेनेबा फिसा हौवाखौनो जेनेबा फिसा हौवानि हाबा जेनेबा बा बेलेगनिफाय हिनजाव लाना फैगोन बिदिब्लाथ' गोदो बिदिनो जोङो नायनो थांग्रोनांगौ जायोमोन हाबानि सिगां जेनेबा जाय नख खरजों माने हिनजावनि न'खराव थांनांगौ जायोमोन हिनजावनि न'खराव थांनानै जोङो जेनेबा बैसानि ओ हिनजावसाखौ नायोमोन नायनानै बिदिनो जुदि मोजां नुबोयोबाथा माने बैसाखोबो माने हिनजाव लाहाखोबो माने हौवा लाहानाव न'खर नायनो थाखाय फैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जुदि बिदिनो सानैनि गेजेराव जुदि गोरोबलायनायखौ नुयो अब्ला बिदिनो बिसोर माने हाबाखौबो ओ थि खालामनाय जायोमोन बिदि हाबा थि खालामखांनायनि उनाव माने हिनजावखौ बिदिनो हाबा खालामना लाना फैनायखौ नुनो मोनोमोन हाबा खालामना लानाय बुङोब्लाथ' जोङो
ओ
जेनेबा जोङो साजायनायफोरखौ नुनो मोनोमोन सा न'खराव साजायनाय बुङोब्ला जोङो थालिर बिफांफोरजोंनो थालिर बिफां गायनानै आरो लोगोसे थालिरनि बिलाइखौनो जोङो गेजेर गेजेर औवा होनानै ओ बे बे बिनि सायाव जोङो थालिर बिफां थालिर बिलाइखौ होनाय जायोमोन माने गोदोनि साजाय जायनाया आरो बिदिथ' जाखाबायानो आरो थालिर बिफांखौ जोङो जि ओ हाबलांग्रा हाबलांग्रा गेट बेयावबो जोङो माने फांनै गायना दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोङो बै थालिर बिफांनि सिगाङावनो माने दैहु आरो लोगोसे बै नालेंखर थारा गोनां औ थारा गोनांखौ माने जोङो जरा सेगे होना दोननायखौ नुनो मोनोमोन नुनो मोनो दाबो बेखौ आरो लोगोसे जोङो बै जेनेबा जि जायगायाव हाबा जागोन बै जायगायाव जोङो थालिर बिफां फिसा फिसा फांब्रै बे फांब्रैखौ जों गायनानै जोंनिया हमना औ बे औ बे खौ मन्दप बुङो बेयाव जोङो ओ खायफा जेनेबा जेनेबा हमना लाबाय सोरबाबा आवथि सावनानै हाबा खालामो आरो सोरबाबा बि बिदिनो बायदि रोखोमै हाबा खालामनायखौ नुनो मोनो बिदि बै माने थालिर बिफांखौ जोङो ओ स्निबार माने स्निबार गिदिंनायखौ नुनो मोनो बिदि स्निबार गिदिंखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हाबाखौ माने जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो गोबां औ बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि बेफोर नियमा दङ बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा दा न'खरफोराव हाबानि थाखाय साजायनाय जि माबा सिगां थालिर बिफांद जोङो साजायोमोन दानिया माने बैफोरखौ नुनो थांला दा आरो गोदान गोदान जेनेबा पेन्देल लुनाय औ बेफोरखौ नुनो मोनो
हिनजाव नायनो थाङोब्ला फसायनाय हिनजावनि न'खराव आसानखौ उखुमाव थेबनानै दोनबोयोमोन होनना नानैबो खोनानाय मोनो फसायनाय हिनजावनो आसान गानहोनानै गारबोयो होननायबो खोनानाय मोनो लेखाफोराव नुनो मोनदों जों लिरनाय नङा हबा नों गोदो औ हिनजाव नायनो थांनानै जुदि फसायलायोब्ला बे आसानखौ जुदि फ सायोब्ला हिनजावा हाबा जानो गोसोब्ला बे आसानखौ ला खियो आरो जुदि फसायाब्ला बे आसानखौ दोन हरफिनो फिरायफिनो बिनो होननानै लेखाफ्राव फरायनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों नङा होनबा आरोबाव औ आरोबाव ओ गोदो हाबाफ्राव मा होनो बारलाम्फा थाङोमोन नङा होमब्ला बारलाम्फा थायोमोन दासिमबो दङ बैराथि गय खावनाय फ्रा दासिमबो दङ नङा होमबा ओमफ्राय मा खालामबावोमोन ओ बैराथिफ्रा गय रानो बिबान लानानै थाङो बायदिसिना गोदै गाइखेर सिनि लानानै थाङो नङा होमबा औ औ ओमफ्राय आरोबाव बर ओ मा होनो हौवानि न'खरनिफ्राय रायजोफोर हगार हरनाय जायो। बिसोरखौ बरायनानै लाङो नङा होमबा बायदिसिना दामनाय देनायजों हाबायाथ' बाथौनि नेमखान्थिजोंबो जायो गावबा गाव नेमखान्थिजों जायो नङा होमबा बेजों लोगोसे हिनजाव गोदाननो बैराथि बा हौवा गोदाननि न'निफ्राय थांनाय मानसिफ्रा दख'ना थावसि लानानै थाङो गोदान दख'ना जोमग्रा साद्रि बायदिसि ना लानानै थाङो हिनजावफोरखौ हिजाव गोदानखौ गान होनो थाखाय हिजाव गोदान खौ देलायहोयो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो आरोथ' जोंनिया हिनजाव गोदानजों ज' हाबायाव जफाग्राबो थाबाय आरो औ आरो हौवा गोदान जोंबो सासे थायो जेनेबा जोंनि जायगायाव बेखौ औ बेखौ बरथ'रा होननानै बुङो।
औ हौवा गोदाननि लोगोखौ आरो हिनजाव गोदाननि लोगोखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुङो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिनो जोङो औ बेनि अनगायैथ' बेवहाय जोंनिया हाबा जाबा जोंनिया जायगा जायगा गोदोनि बायदिनो बें पार्टि दामनाय फोरखौबो नुनो मोनो औ औ दाबो बेखौ नुनो मोनदों।
हाबा एबा संसारखौ बा
औ नंगौ नों
औ हा माने संसार बा माने बानाय हा हाखौ बानाय माने संसारखौ बानाय
ओम नंगौ नोंथां। आरो जोंनिया हाबा गंसे जानोबाथ' जोंनो जेनेबा बै हाबाखौ सानैजोंल' जाया आरो बेवहाय जोंनो ओ औ रायजोफोर नांगौ जायो आरो जेनेबा गामियावथ' थाखाबायानो रायजोफोर आरो जेसेबां आलासि दङ बैफोर आलासिफोरखौबो लिंनाय जायो। बै लिंनाय लेखायैनो आलासिफोराबो फैनानै हाबाथिलियाव फैनानै जेनेबा दसे सम नुजाथिनायजों औ रंजाफैयो। औ बोर सारस्रि फैयो बिदिनो जोंनियाव जानाय लों नायनिबो माने राहा खालामनाय जायो जानाय लोंनाय बुङोबाथ' बेवहाय जोंनिया अमा बेदरा थाखागोनानो बेजों लोगोसे अनला खारैफोराबो
अनला खारै सबाय आरोबाव मोनसे दं खारसन्नानै लाबोनाय हाबायाव हाथासुनि होनाय थाङो नङा होमबा हाथा सुनियाव हिनजाव गोदान हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजाव गोदाना ओंखाम खुरनानै होयो रायजो फोरनो नङा होमबा अनला ओंख्रि देनानै हौवा गोदाननो हौवा गोदाननि लोगोफोरनो बिबोनांफोरनो ओंखाम खुरनानै होयो। बे खारसन्नानै जाफैनाय हाबानि नेमखान्थि नङा होमबा?
नंगौ नोंथां आरो जोंनिया बेवहाय सिखाव बिबान लांनाय
सिखाव बिबान लांनाय दङ
ओं नंगौ नोंथां ‌थारैनो नोंथमोननि जायगायाव‌ बै बिखौ बिबानाव मा मा लांनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
आं मोनथिनाय बादिब्ला थिंख्लियावहाय सिनि गाइखेर ओमफ्राय बिस्किटफोर लांनाय नुनो मोनो आरोबाव आं नुब बावदों नाबो लाङो अ खायसे जायगायावहाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा गय
औ गय जरा फाथै जरा गय बिदां लाङो फाथै लाङो बेखौ मान बानायाव बाहायो लोगोसे रायजोफोरनो जाहोनो बैराथिफ्रा बाहायो हिनजाव गोदाना बाहाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरखौ जोंनि जायगायावबो दासिमबो माने गोदोनि ओमफायनो सोलिबोनाय दासिमबो बैफोरखौनो सोलिबाय थानायखौ नुयो आरो इयुनावबो बेफोरो सोलिगोनखौ सानो आरो औ दानियाथ' आ अ जेबा बिदिनो नायनाय बा नायलायनानै लायनाय माने हिन्जाव लायनाय बेफोरखौ जों गोबां खम नुनो मोनो औ
होमब्लाबो हाबा जानायनि नेमखान्थिफोरा गोदोनि बादि दङ नाथाय नाथाय दानि हाबा जानायाव बारलाम्फाखौ जों नुनो मोना बार लाम्फानि मोसानायखौ नुनो मोना बैराथिखौ जों नुनो मोनोब्लाबो बार लाम्फाखौ नुनो मोननो थांलिया
नांगौ नोंथां थारैनो बेफोरो माने एसे जोंनिया खमायलांनो हमबाय खायफा नेमखान्थिफोरखौ औ मानिनो हमा औ औ नंगौ नोंथां आरो जोंनियाब बै हाबा जानायनि सिगां जेनेबा हौवा गोदान बर गोदान खौ जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो
औ थुखैनायखौ नुनो मोनो दैमानिफ्राय दै लायनानै थुखैनाय नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जेनेबा बेखौ थुखैहांनानै जोङो बामनानै न'निनो सोरबा सासेया
औ लाबोनायखौ नुनो मोनो बिमाय बिगुमै बायदिसिनाफोरखौ लाबोनाय नुनो मोनो हिनजाव गोदाननि बेलायाव बेनो हिनजाव गोदानखौ बिगुमै नङाबा बेवाया दुगैखांनायनि उनाव फामनानै लाबोयो हा गानो होआ बेनि उनावसो हाबा जाखांनानै स्नि खेब गिदिंखांनायनि उनाव माला आरो जाखांनायनि उनावसो माइनाव खुन्था थिखुन्नाय आरोबाव बाथौ धोरोमाव दङ बर'फोरनि धोर धोरोमाव बाथौ धोरोमाव मा दङ हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजाव गोदान हौवा गोदाना मा खालामो माइनाव खुन्था थिखाङो नङा होमबा नों नथाङा नुफेरदोंना नंगौ औ बेवहाय हिनजाव गोदानखौ बरायनानै इसिङाव सोहैनाय जायो माइजों जों लोगोसे नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
जों लोगोसे गयजों लोगोसे हिनजाव गोदानखौ माइनाव होननानै फोथायो जोंनि बर'फोरनि धोरोमाव नङा होमबा बेखायनो माइनावखौ बरायनानै इसिङाव लानानै थांनाय जायो
आरो थुखैनायावथ' जोङो जेनेबा थालिर बिफां गायनानै थुखैयो आरो औ। औ औ आरो दै थालिर बिफांखौ जोङो हौवा मोनसेखौ माने अरनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदि जोंनियाव खालाय अ औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।